अखोनादों नोंथां आंसो नै नोंसोर गामि खाथिनिनो आंसो मा खालामगासिनो नोंथोआलाय दालाय?
आङो नै ओरैनो बेलासिनि एसे ओरैजाय ओरै जोंनि साहाखै एसे जिरायफैदोंमोन आरो अरुणाचलखहाय
आथचा
औ ओमफाय जोंना ओंख्रिया अमा अमा बेदर इयोनाय ओमफाय एसे लाफामोन ओइ आबैमोननिफ्राय लाबोनाय लाफा एसे दङ बेखौनो जोंना संबाय।
आदसा गोथावआनो माथो बिदिबा।
औ जोबोर गोथाव जादों।
उम ओमफ्राय मा खालामगासिनो दासान्दिलाय?
है दासान्दि जोंना बिदिनोसै आरो माबा एसे बिदिनो खामानि मावलाबायगासिनो बिदिनो।
नआव आरोना।
औ बिदिनो न'नि खामानि मावलागासिनो आरो दाथ' दैज्लां बोथोर नङा होनब्ला।
औ नंगौ।
औ बे दैज्लां बोथोर जुगाव आरो बिदिनो हाजिराफोरखौ नायनांगौ जायो। बिदिनो जानाय लोंनायनि जगार खामना होनांगौ।
औ।
औ। दाथ' बिदिनो जानाय लों औ गोबां बिदिनो हाजो
दैज्लां बोथोरावलाय आरो।
दैज्लां बोथोराव बिदिनो। नै दासो एसे औ। दासो दुगै लोबै एसे औ दुगै लोबै बिदिनो रेस्ट खालामदों आरो।
औ दङ आंबो नों बायदि नै ओरैनो लामायाव दसे बार जा फैलाबायदों।
ए।
नोंथाङा फ्रिबा आं नोंथांनि सायाव मा मोनसे टपिक लानानैसो फैदोंमोन।
औ आं फ्रियालाय फ्रि दायो ओरैनो जिरायनानैसो दंखायो दंनाया। हागोन रायलायनोलाय। रायलायब्लालाय औ हायो रायलायनो।
आदसा होमबा आं मोनसे टपिकनि सायाव रायलायनो सानदों जों आं रायज्लायनो नागिरनाय टपिकनि टपिकआनो जाबाय जानाय लोंनायनि सायाव नोंथां। नोंथाङा जानाय लोंनायनि सायाव फंनैसो माबाफोर बुंनो हागोन नामा?
जानाय लोंनायाथ' बिदिनोसै आरो। जों जेखौ जायो बेनो। जानाय लोंनायफ्राथ' जों जेरै जानाय लोंनाय बेखौ लायोबावथ' गोबां रंजानाय लोंनाया जों जेखौ खुगाजों बुंनानै सोरनोबा खोन्थानानै जों फोजोबनो हाया नङा होनब्ला।
औ नंगौ नोंथां।
औ बिदिनो जानाय लोंनाया जों गोबां रोखोमनि जानाय लोंनाय नुयो गाव हारिनि हारियावहाय जों नुयो गावबा गावा हारियाव जों नुनो मोनो जेरै जों बर' हारियावनो नुनो मोनो। गावनि जानाय लोंनाय दंखायो। औ जेरै जों जानाय लोंनायाव हमनो हायो। अनलाजों दाउजों, सबायजों, सामजों, अमा बेदर औ अमा बेदरजों नारजिजों बिदिनो गोबां रोखोमनि। जानाय लोंनायखौ नुनो मोनो आरो जोबोरैनो गोथाव
औ नंगौ नोंथां।
औ जानानै जों जोबोद गोथाव मोनो जों माने जों गोजोननाय मोनो आरो जानानै बेफोरबायदि बुस्थुफोरखौ जों जों गुबुन हारिफ्रा जोंनियाव फैब्लाबो जों बेफोरबायदि जों गावनि हारिनि ओंख्रिफोरखौ संनानै जाहोहरब्ला बिसोरबो जेन गावसिनि हारियाव थांनानै खोन्थाहैनो हायो जे बर हारिया गावनि जानाय लोंनाय दङ औ बिदिखौ बिसिनि हारिनि जानाय लोंनाया जोबोरैनो गोथाव बेबायदि आरो जों जेन जोंनि नखरफोरावहाय आलासि फोर फैब्ला जों बिदि जानाय लोंनायखौ जों गुबुन हारिफोरनो जाहोनायाबो जोंनि थाखाय मोजां आरो जों बाख्नाय जानायबो मोनगोन नङा होनब्ला?
औ नंगौ नोंथां।
औ खालि बे ब्रयलार बेदर ना बेदर जाया नङा होनबा?
औ नंगौ नोंथां।
औ बिदिनो गावनि हारिनि जानाय लोंनायखौ जेरै जों बर हारिनियाव जानाय लोंनायखौ जानायखौ मेन लायो होनबा बेदरखौ अमा बेदरखौनो जों हमनानै लायो।
औ नंगौ औ नंगौ।
साफ्रोमानो अमा बेदरखौ जानानै गोथाव मोनो गोजोननाय मोनो।
औ नंगौ।
जों बिदिनो गोबां रोखोमनि जानाय लोंनायमोन जों जानाय लोंनायखौ माने औ जों जानाय लोंनायखौबो बांद्राय इसेबां लब जाजाया आरो जों गावनि माबायाव थानांगौ एसे जानायखौबो जों एसे खमै जानांगौ बांद्रायबो जानो नाङा जोङो जों जखानि जानांगौ आरो जेन बांद्राय जाबाबो जोंनि देहानि थाखाय खहा जायो नङा होनब्ला?
औ नंगौ नोंथां।
औ जों जानाय लोंनायखौ जों जि खौ मोनजाया जि बुस्थुखौ मोनजाया बे बुस्थुफोरखौ जायाब्ला जोंनि देहानि थाखायनो मोजां।
औ नंगौ नोंथां।
औ बेखायनो जों बेफोर जानाय लोंनायखौ जों गावनि देहानि सायाव देहाखौ नायनानैबो जानांगौ आरो। जि बुस्थुखौ जों मोनजाया बे बुस्थुखौ जायाब्ला गावनि थाखायनो मोजां।
औ औ
माबाफोर आनजादाव गोलैया
औ औ नंगौ नंगौ।
बिदि आरो बिदिनो गोबां रोखोमनि जानाय लोंनाय नुनो मोनो जानाय लोंनाय आरो लोंनायखौ लोंनाय खौ जों हमोब्ला बर हारिनि गेजेराव जों गोबां लोंग्रा बिदैफोर नुनो मोनो। जेरै जों माइ औ माइब्रानि जौ बिदै माथानि जौ बिदै आरो जौ गोरान औ जौ गोरान जेखौ जों लोङो जोंनि बर हारियावहाय जों दाबो गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय जों मिथिसहायि समनिफ्रायनो बेफोर जौ बिदै लोंनायफोर सोलिबोनायखौ जों नुनो मोनो आरो
औ नंगौ नंगौ
गोबां जों फोरबोफोरावबो जों बेफोरबायदि जानाय लोंनायफोरखौ बाहायो जानाय लोंनायफोरखौ जों गोबां बिदिनो जायो लोङो। औ इदिनो बायदिसि औ जों गोबां बिदिनो रोखोमनि जानाय लोंनायफोरखौ बाहायो जों माखासे फेग्रा मुवा जों बांद्राय लोंबाबो जों फेग्रा मुवा फोरखौ जोंनि देहानि थाखाय मोजा गाज्रि आ रो बेफोरो बांद्राय जानाय लोंनायफोरखौ जों एसे गावनि गावनि जों केपासिटि खौ नायनानै जानाया जों गावनि थाखायनो गाहाम।
औ नंगौ नोंथां
औ बेखायनो जों जानाय लोंनाय लोंनानै जोङो फेग्लुंनानै जे सानफ्रामबो नखराव दावराव खालामनांगौ बे नङा जों औ जों मालाबा माला बा जों जे जोंनि फोरबोफोरावहाय जेन जोंनि फोरबोफोरखौहाय जोङो जों लाखिनो थाखाय बेफोराव लोंनायावहाय जों बोसोराव खनसे खननै लोंनाया जोंनि थाखाय गाहाम खनसे खननै लोंनायाल जों मानो होन्ना औ बेफोरबायदि फेग्ला मुवा फेग्रा मुवाजों जों सानफ्रामबो लोंबाय थानानै जों गोलैसोनानै थायोब्ला जों जोंनि-जोंनि हारि फोरखौ जों गाहायाव थांनायबो थांनायफोरखौ नुनो मोनो जों बिदिनो गोबाङैनो बर फ्रा औ बरफोरखौ जों गोबाङैनो बिदिनो सोर बर मानसिफोरखौ जों गोबां बिदिनो नुनो मोनो गोबां बिदिनो फेग्रा मुवा लानानै सामफ्रामबो लोङो आरो बिदिनो नआव हाय गोबां बिदिनो दावराव दावसि जायो बिदिनो लोंनानै औ लोंनानै जेरै जों नुनो मोनो हौवाजों हिन्जावजों जों नांलायनाय जोबोरैनो जों नांलायनायखौ नुनो मोनो जोंनि खाथि खालाफोरावनो गोबां बिदिनो फेग्रा मुवा लानानै लोंनानै जे बिसोरो फेग्लुंनानै बांद्राय लोंनानै लोंल्बा बो जोङो औ खापसेफोरल लोंनांगौ आरो बेखौबो सम लायै लायै जों लोंनांगौ दानसेयाव खनसेफोर बा सप्ताफोराव खनसेफोर लोंजायो बिदिया जेबो नङा बां औ बेखौबो बांद्राय फेग्लुंलांनाय लोंनाङा आरो जों खनसे बिदिनो खापसे खाबनै लोंनाया जोंनि थाखायनो गाहाम आरो आंनि मोन्दांथियावनो आं बेफोरखौ मोनदों आरोखि नोंथाङा बेफोरनि बागै मा खासे फोरमायना होनो हागोन ना दे फोरमायलाय होमबा माखासे
औ जागोन दे जानाय लोंनाय होननानै बुङोब्लाथ नोंथां नोंथां बुंनाय बायदिनो जोंनि बर हारियाव हाय गोबां जानाय लोंनाय दं जेरै बुंनो थाङोबा बरनिनो माखासे मा होनो हारिमाया हारिमायारि ओंख्रिखौनो बुंनांगोन जोङो जेरै अनलाजों दाउ
औ
सबायजों साम
औ
नारजि अमा।
औ औ
बेफोरनि अनगायैबो गोबां ओंख्रि दंबावो आरो।
नंगौ नंगौ।
नोंथां बुंनाय बायदिनो जों जानाय लोंनायावहाय गोबां सांग्रांथि जानांगौ।
औ नंगौ।
मोनदों होननानै जासोलाबायबा जाया। जेरै दहाय नोंथाङा बुंदोंमोन ना ओ हानायखिनि खिनिखौ जानांगौ होननानै। बेबायदिनो जानाय लोंनायाव गोबां सांग्रांथि लानांगौ आरो जोंहा मानो होनबा जोंहा औ बांद्राय जायोबा बां द्राय लोङोबा गाव गावनि देहायानो खहा जायो।
नंगौ।
मानसिफोरानि गेजेरावहाय जानाय लोंनाय होननानै बुङोब्ला लोंनायनि बेलायावथ' नोंथाङाबो मिथिखागौ आरो नोंथाङा दहाय बुंलांखाबाय
औ नंगौ।
बर'फोरनि गेजेरावनो दङ लोंनायनि बेलायावहाय
औ औ औ
बेफोर जेरै जुमाय गिसि जुमाय गोरान आरो माइब्रा बि दै
औ औ
बेनि अनगायैबो माखासे माने बेलेग माबायाव मा होनो बेलेग माने गोनोखोआरि आदबजों दिहुनजानाय जेरै माखासे जुमाय फोर दंबावो।
औ जौ गोजा
औ जौ गोजा बिदिन्थि बायदियै आरो बियार बैफोर बायदि ओं बैफोर बायदिखौ बांद्राय बाहायनायनि जाउनावनो मानसिफोरनि देहाफ्रा आथिखालावहाय गोबां लोरबां जालांनायखौ जों नुनो मोनबाय। नोंगो ना नोङा नोंथां?
औ नंगौ नंगौ।
मानसिफ्रा बांसिन सांग्रांथि गैयि जालांबाय जानाय लोंनायनि सायाव
औ।
मोनजायै देहाया हजम खालामनो हायै बुस्थुखौबो आ-आथिखाल मुगायावहाय जानो हमग्रा जाबाय
औ थार बाथ्रा
औ नोंगौ जेरै। बुंनो थाङोब्ला लोंनायनि बेलायावनो मानसिफोरा जौफोर गहाय। सानसेनि गेजेरावनो जों सानसे एबा दसेनि गेजेरावनो जों गोबां लोंनायखौ नुनो मोनो नोंगोना नोङा नोंथां। गिलासि गिलासनैय निय अनगायैबो गो गोबां लोंगोना लोङा नोंथां दानि जुगावहाय जुमायफोरखौहाय।
औ गोबां लोंनायखौ जों नुनो मोनो। लोङो बिसोरो गोबां लोङो बलफा बथलनै बथल थां। खाम लोंनायखौ जों नुनो मोनो।
औ बेबो सासे मानसियानो लोङो बेसे बथलनै बथलथामखौ औ। आरो जानाय लोंनायनि बेलायावबोथ' नुयो। मोनसेल' बुस्थुखौ जाया आथि खाल' मुगायावहाय।
औ नंगौ।
नाफोर थानायनि अनगायैबो। नाफोर दंबोलाबाबो। बेजों लोगोसे आरो जाफादेरबावनाय जायो जो फि गोबां रोखोमनि बेदर जेरै बोरमा बयलार अमा बायदिफोरखौबो सानसे बिनि गेजेरावनो जाफानाय जायो। बैफोरो माने सानसेनि गेजेरावनो जायोब्ला माने मानसि नि उदैयाव थांनानै हजम जायि जाहैयो।
औ नंगौ बे थार बाथ्रा।
ग जायनि जाहोनावहाय उदै सानाय इदिनो गोबानाय बायदि बेराम सोमजियो
नंगौ।
बेबायदिनो मानसिनि देहाया लोरबां जायो आरो। आरो जों बयबो मिथिखायो नोंथाङाबो मिथिखायो। बांद्राय बेदर जायोबा मानसिनि देहाया लोरबां जालाङो। बांद्राय मोजां जाया सामफ्रामबो बेदर जाबाय थायोबा। औ नंगौ।
औ नोंथां जोंना समा जाबायदां?
अ।
औ जोंना समाबो बारबाय नालाय। जों इयुनाव बेफोरबायदि खोथाफोरखौहाय सावरायबावगोन आरोखि ना? औ दे। होमब्लाना नोंथां नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय।
औ नोंथां दे।
औ।